औ औ हेलौ
खोनादोंना नोंथा? नोंथाङा मा खालामनानै दंमोनलै?
दे जिरायनानै दं‌
औ दे नोंथाङाथ' मिथिखाबाय जानांगौ मानि सोमोन्दै रायजलायगोन दा माइनि थाखाय कल खालामदों आं दा मैगंफोर आबाद खालामनायनि सायाव रायलायनो सानदों आरो
औ रायलायनो हा
औ मैगंखौथ' गासैबो गायखायोना?
औ
गासै गासैबो जायगाफोरावनो गायजोबखायो रै मैगंफोरनाबो नाम थायो बेलेग बेलेग
औ औ
जेरै जों सिनायनो हायो बिलाहि, आलु
औ औ
नोंथाङा मैगंफोरनि नामफोरखौ एसे फोरमायनो हागोन मोन नामा
औ जे जों गोबां मैगंफोरखौ जों नुनो मोनो आरो जों आबादबो मावनाय जायो बे जों बेफोरखौ बोथोरनि हिसाबै जों आबादफोरखौ मावनाय जायो गोबां मैगं थाइगंफोरखौ दैज्लां बोथोराव मेसें बोथोर बेबायदिनो गोरान आबाद फोरखौ जों मावनाय जायो आरो आरो जों जेरै दैज्लां बोथोराव जों मिथियो जे जों गोबां बेबायदिनो आबादफोरखौ मावनो हायो जे जों बेबायदिनो बेनि सायावनो मोनसे जों जे जोंनि जानाय आदारनि थाखाय जों मावो जे
माइरं बिनि थाखाय जों आबाद मावो दैज्लां बोथोराव बेखौ जों अखाजों लोगोसे अखा हादैनि जे दै जानानै थानाय बेयाव जोङो दुब्लियाव जे दैया जमा जायो बेनि थाखाय बेनि हायाव जोङो जे जों हालेवनानै जों आबादखौ मावनाय जायो जे बेयाव जों माइ माइरं दिहुननो थाखाय जों फार्स्टआवनो जों बे दुब्लि थायो बे दुब्लियाव जों जों बेखौ एवग्रोनानै लानो गोनां जायो एसे एवखां एवखांनायनि उनाव जोङो बेखौ जों दसे दोनो आरो दोननानै जे खोथिया होनो बेखौ जों खोथियाखौ फोयो फोनानै जों आरो बेनि उनाव जे बे हालेवखांनानै दोननाय आरोबाव बेखौ जों बर' बा मा होननानै बर' होनानै जों बेयाव बे जे खोथिया फोनायमोन बे खोथियाखौ फोनानै जों बेयाव गायनाय जायो आरोना बेबायदिनो बे माइरंनि आबाद खौ खालामनाय जायो आरो बेबायदिनो गोबां मैगं थाइगंफोरखौ जों आबाद मावनाय जायो जेरै जों आलु फोरखौ मोननो हायो आलु भिन्दि फान्थाव बेलाहि नारजै मैथा बेफोरबायदिनो आरो गोबां दं जेखौ जों बोथोरनि आबाव मोननो हायो जे दैज्लां बोथोरखौ जों गोबां खौ मोननो हायो जे जों बेयाव भिन्दिखौ जों गायनो हायो लेस्रा बेबायदिनो हायो जों आरो जों बेलेग बेलेग गोबां खेथिफोरखौ खालामनो हायो
उम मा मा मैगंफोरखौ मा बोथोराव मा बोथोराव गायनाय जायो बेफोरनि सोमोनदोयै
औ
मोथिनो लुगैदोंमोन आं
जे आं बुंलांबायदि दैज्लां बोथोराव जों बेबादिनो भिन्दि आबादफोर मावनो हायो
ओम
लेस्रा
उम
आरो बेबायदिनो जों फानलुफोरखौबो जों गायनो हायो
औ
आरो बिदिनो आलुफोर दं आलुफोरखौ जों जेरै गायनो हायो
ओम
आरो बिदिनो जों मेसेंआवबो बेलेग बेलेग गोबां
आरो इदिनो लाइ लाफाफोर
औ लाइ लाफाफोरखौ जों बे मेसेआव गायनो हायो
औ
लाइ लाफा मुला बेफोरखौ
औ
औ
बिदिनो माबायदि माबायदि गायो बेफोरखौ एसे खिथाना हो मैगंफोरखौ माबादि जेरै आलुफोरखौ बिलाहिफोरखौ
आलुखौ जों बे जे आलु मोनो बेखौ आलुखौ जोङो
हायाव जे फबनानै दोनो बेनिफ्राय बेनिनो बियो बारायलांगोन आरो बेलाहिफोरा जाबाय बिफां बिफां माने लाइफां जेराव जों इखौ मैगं होना बियो जाबाय लाइफां बादियैनो बियो देरो आरो बेआवनो बिफां जायो बिफां जानानै बियो फिथाइखौ होयो आरो ना बिलाहिआ बेदिनो गोबां लाइफांफोरनिआवबो बेलेग बेलेग दं जेरै खायफा हा सिआव थायो आरो खायफाआ बेबादिनो बिफां सायाव थायो आरो ना
औ
अ नोंथांआबो एसे फोरमायना होनो हागोन
मे मेगंफोरखौ
औ औ
उम जेरै जों दाबादि समाव मैथा फाथो इफोरबादिखौ गायनाय जायो आरोना आमफाय जों इदि गोजां बोथोर मेसेआव जेरै लाफा लाइ बेनिफ्राय माखासे मैगंफोर दंबावो। आरो आलुफोरखौबो गायनाय जायो। बेनिफ्राय माखासे मैगं दंबावो फान्थाव आरो मटर दालि बेफोरखौथ' गायनाय जायो साना
औ औ
बे ओमफ्राय जों बेफोरखौ खानानै खानानै फाननो। फाननानै जेरै जों फैसा मोनो रां खामायनो हायो।
औ
बेफोरनिफ्रायनो आरो जोंखौ जानायावबो हेफाजाब होयो। ओंख्रि जानाय बे आलासि उलासि फैबा जों बेफोरखौ संनानै होनो हायो न'फोरावबो जानायावथ' नांबायानो थाखागौ
औ
उम
जे जों आबादखौ बोरै मावोब्ला जों मोजाङै मोननो हायो बेखौ एसे फोरमायना
जों आबादखौ जेरै जों फार्स्टाव हालेवनानै लाग्रोबाय हालेवनानै लानानै मैगं फोरखौथ' जों अबेबा अबेबा मैगंफोरा फुलि माबा होनानै दोननो हायो। बेफोरखौ जों फुनानै लानानै मोजां जाय हाग्राफोरखौ साफा खालामनानै गायबा मोजां जायो आरो।
औ
हासारफोर होनानै बायदि सिदिना हासारफोर गोबोर हासार मोसौनिफ्राय मोननाय बो आरो बायनानैबो मोननाय हासार होयोबा बांसिन मोजां जायो। फिथाइखौ बांसिन थायनाय माबानाय नुयो थायनाय रज'नाय बिफांफोरा मोजां। जायो आरो जेरै एम्फौफोरनिफ्राय जों रैखा खालामनो हायो। बिफां लाइफांफोरखौ
औ बे नोंथाङा जे मैगंफोरखौ होनलांबाय दे नोंथांनि जे बांसिन मोजां मोननाय मैगङा मा?
दा बोथोरनिया मेसें बोथोरनि
जिखुनु नोंनि जिखुनु बोथोरनि नोंनि मोजां मोनसि
मोजां मोननायाथ' एरैनो सबायाइफोरखौ बांसिन मोजां मोनो ओमफ्राय आलुआथ' बयनिबो मोजांखा बयबो मोजां मोनखायो आलुखौ नोंथाङा मा माखौ मोजां मोनो?
आंथ' बांसिनै आलुखौ मोजां मोननाय जायो। बांसिनानो आलुखौ जानाय जायो आरो बिदिनो आलुखौनो मोजां मोननाय जायो।
ओमफ्राय गोजां बोथोरफोर गोजां बोथोरफोराव मा मैगंफोर जानो मोजां मोनो। जेरै लाइ लाफा गोदान गोदान मोजां मोजां मै
औ बे गोजां बोथोरथिं मेसें बोथोरथिं माने जे अनला अनला ओंखारो दा? दैमा खोमा बिबार होननानै जों मिथियो जे
माबादिखौ होनो मोनथाय
गोमा बिबार होननानै होनो जोंनिथिं खौ मोजां मोननाय जायो।
आरो दाउआथ' बांसिन मोजां जाखायो अमाजों
औ
अनलाजों
औ बेबायदिनो बोथोरनि हिसाबै जों गोबां गोबां रोखोमनि
मैगं मोननो हायो आरोना
मोननो हायो बेनि सायावनो गोबाङा नायनोबो
ओम नुनायजों लोगोसे जों मुंफोरखौबो मिथि थिनो हायो मैगंफोरनि
जों जे आबाद मावनायनि गेजेरजों माबायदियै गोसोखौ गोजोन होनो हायो ना ना जों बेनि जुगैदि जों रां खामायनो हायो
औ
औ
दाथ' ओं समाबो ओ समाबो जाहैबायमोन नोंथां दोनथ' जासिगोन नामाथाय औ गोजोननाय थाबाय बाय नोंथांनिफ्राय माखासे खोथा मिथिनायनि थाखाय
औ दे दे